हेलौ औ दा खोनादों दे दा मोजाङैनो खोनादों
अ अ नेटनि प्रब्लेम जादोंमोनदां नोंथां आं माने नोंनिखौ मोजाङैनो खोनादोंमोन ओमफ्राय नोंसो माने आंनिखौ खोनायाखै मिथिला आरो
औ औ आं जेबो खोनायाखैमोन दहायो दा एसे मोजाङैनो खोनादों
औ औ नोंथां
दा माथो खालामगासिनो नोंथां
ओ‌ दङ ओरैनो दाथ गरम बोथोरना बाहेरावनो ओरैनो जि गोलांला बायनानै दङ
औ औ।
नोंथाङा?
आंबो दं बायजोआवनो एसे बेरायथिंगासिनो दं।
औ औ। अ नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय नामा?
औ दा जोंहा मोनानिखौ जोंहा न ता दस दस्था बिदियावसो जायो।
औ अ
बिनिफ्राय सानजु सानजौफुनिखौ जाहोबोदो।
अ सानजौफुआव मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां?
सानजौफुथ' जोंङा माबासो है बावगारलायदोलै र' मामोनथाय? बेदरा बयलार बेदरमोन। एखो गोसोआव दं ओ ओंख्रिखो आं बावगारलांबाय। नोंथां लांहालाय?
जोंहा जोंना माने आंथ' जोंनिया बेनो लोगोफोरनि सासे जोनोम सान दंमोन बेहाय जाहैदों आरो
औ औ।
ओ अनलाजों माबा मा होनो औवा मेवाइ ना मा होनगोन? बे आरो। ओमफ्राय अमाजों बिलाहि। जोंथ' हस्टेल थायो नालाय माने गोथाव मोनो बेलेगाव जाबाथाय।
औ औ दे होबा जोंहाबो जानाय लोंनायनि सायावनो एसे रायज्लायनोसै सावरायलायनोसै नामा होनोमबा मैन टपिकआ?
औ औ नोंथां जायो। सावराय जायो।
दाथ' औवा मेवआइदो मा ओंख्रि जाबोदों होनखो
अनला औ औ।
बेखौथ' नोंबो संनो रोंखागोन ना?
औ रोङो नों
एसे फोरमायना होदो इ' ओंख्रि संनायनिखौनो बोरै संनाय जायो अनलाजों औवा मेवआइ बेबोसो मोनसे बर'नि ओंख्रि नङा हो बा
औ औ नोंथां औ औ। अ मानो होनोब्ला जों औवाखौथ' जोङो जोंनि बाजारनिफ्रायसो लाबोदों नालाय। बा जोङो औवा खौऔवाखौथ' मिथिखायो बयबो। ओ दानना दानना लाबनानै बाजाराव फानो होननानै बा ओ औवाखौ जोङो बायना लाबनि उनावहाय बिनि बिखब जि बिखब ओंखारो बेखौ मोजाङै सुनानै बा सायनानै जों बेखौ ओ फिसा फिसा हायो आरो सिंनि मादाखौ। आफाइ हानायनि उनावहाय जोङो ओ दिनैथ' जोङो अनला अनला गुन्दैखौ जों मिसिंआवसो देनाय जायो। मेसिंयावसो देनाय जादों आरो ओमफाय खायसे खायसेयाथ' उवालाव देयो बा जोंथ' दा हस्टेल थानाय मानसि लोगोनि बारदे दंमोन नालाय जों बेहाय जानाय जाबाय ओमफ्राय बेहायनो जों मेसिङाव देबाय आरो ओमफ्राय मेसिङाव देखांनायनि उनावहाय जोङो बे माबाखौ औवा मेवाइखौ एसे एवफ्रामना लादों आरो ना खारै एसे होनानै बा एवफ्रामना लानायनि जोंहनावहाय बेखौ दै दै होनानै खारै होनानै संख्रि होनानै फोमोनदों आरो माने मोननाय मोननानै बा ग्लौ ग्लौ गोदौवो ना बिजि-बिसिनिसिम माने जोङो बेखौ ओ-फोमोनदों आरो बा फोमोनखांनायनि उनावहायो ओ-जोङो बेखौहायो उनावहाय मोजाङै गोदौनायावहाय जोङो अनलाखौ होनानै होदों ओफाय होनानै होनानै जोङो बेयाव अमा। एसे होनानै होदों आरो एवफ्रामनानै अमाखौ माबोरै एवफ्रामो होनोब्ला जों थाव आरो हालदै मस्ला मसलिथ' थाखाबाय बेयाव जोङो एसे होनानै होदों आरो ओमफ्रायथ' उनावहाय बेयो मोजाङै गोदौनानै बा मोनबाय बा जोङो बेखौ साखिना नायबाय बा संख संख्रि नांदों ना नाङाखै बेखौ साखिदों आरो जोङो ओमफ्राय साखिखांनायनि उनावहायो जों बेखौ जाबाय जानायनि उनाव जों अमाजों बिलाहि संदोंमोन नालाय जों अमाखौ जोङो बाजारनिफ्राय बायना लाबोदोंमोन ओ- बाजारनिफ्राय बायना लाबोखांनायनि उनावहायो। जों इखौ मोजाङै सुनानै बा जों मोजाङै माबाफोर दं नामा बेखौ नायनानै जोङो बेखौ थाव संख्रि हालदै बानलु बायदिसिना मस्ला होनानै जोङो जेरै मस्लानि नामफोरा जिरा बा जों गरम मस्ला जालुख बायदि बायदि। बिदि मस्ला थायो जेरै पियास सामब्राम बायदि बायदि ओ- बेखौ होनानै जोङो एवनानै अमाखौ मोजाङै एवना लादों एवनायनि उनावहाय जोङो बेखौ बिलाहिखौ सुनानै हानानै ओ-जोङो बेयाव होना होदों आरो। बेनि उनावहाय जोङो अमाया मोनगोन ना मोनाखै बा मोजां जागोना जायाखै बेखौ जोङो नायनानै जाबाय आरो ओमफाय जोङ आरो बाथोन मोनसे बानायबावदोंमोन। फुदिना होनानै। फुदिना आरो बादाम ओ-बाथोन बानायदोंमोन जोङो। आरो फुदिनाखौ जोङो बाजारनिफ्रायनो लाबोनाय जादों जोंनायावथ' दा न'आ जोंनो गोजान जायो नालाय ओ-बाजारनिफ्रायनो लाना फैनानै जोङो बादामखौबो बाजारनिफ्रायनो लाबोदों बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै सुनानै हा दंना गैया बेखौ नायनानै। ओ जों फुदिनाजों ओ-बाथोन देनानै जानाय जादों आरो दिनै जों लोगोफोरजों दिनै इन्जयनो जानाय जाबाय आरो ओ नोंथां। ओ-नोंथाङाथ' दिनै। दिनैनि ओंख्रिखौबो माबायदि संदों एसे खिनथाना होनो हागोन नामा?
नोंसिरनिया गोथावनो जादों सानदों आं खोनानानै।
औ औ औ।
जोंहा मा ओंख्रि सोंदों आं बेखौ गोसोआवनो गैला आङो बयलारजों एवदों।
औ औ औ।
नोंथाङा बयलारखौ ओ- बेद बेदरनि मादाव मा जाना मोजां मोनो? अमा बेदरखना?
बय आंनि फेभरेट होननानै बुङोब्ला अमा आरो ना आरो बोरमा। आरो आङो बाखिखिनाखौ जाय यो नाथाय आं माने बांसिन इमानखि जाया आं जेरै लकेल दाउ बा। नाफोरखौ जायो नायाथ' आंनि फेब्रेट नालाय बायदि बायदि जिमान ना नास्राय दं बेफोरखौ आं जाजोबो। जास्ट आङो माबा खौल'। जाया माने लकेल दाउखौ आङो माने जानो मोजां मोना बा गाहाम मोना। माने। ओ आरो। बुंनाय बायदि जायो ओमफाय ब्रयलारखौ आं जानो गाहाम मोना मानो होनबा ओ-खायसे खायसेना माने मोजां जायो खिन्थु आं जेथिया जायोना आंनि मोदोमा माने बिराद सायो बा बदिया सायो आंना। बेनि थाखाय आं बयलारखौ जानो। बायो। माने।
ओम ओम।
औ।
होमब्ला जायैआनो गाहामसै। बेखौ उम गार नाया मोजां।
औ आंनि फेभ्रेट बुंनानै थाङोब्लाथ' ओ-अमायानो आरो। आं जिब'नावबो अमाखौ गारनो हानाय नङा। नोंथां
औ अमाखौ गारनो हाया दे आंबो आंबो बेलेग बुस्थुखौ गारगोन नाथाय अमाखौ जों आं गारनो हानाय नोङा।
औ औ
ओ नोंथांमोननि नखरफोराव अमा फिसियो ना?
औ फिसियो नोंथां।
अमा फिसिनाया जाहैबाय जोंनि मोनसे माबाना? इटु मान इखो औ रां आरजिनाय मोनसे
ओइ इनकाम बा उम लामा
बेखौ फिसियोना नोंथांमोननि गामियावबो
औ औ फिसियो।
औ
नोंथांमोनथिंजायलाय?
औ फिसियो फिसियो।
नोंथांमोनथिंलाय दाउफोर फिसिया नामा?
दाउफोराबो फियो। दाउफोर थायो दाउ थायो बोरमा थायो। बिदिनो आरो मोसौफोर थायो।
औ
उम बिदिनो बारा एसे गोबां गोबां लाया ऐ ओरैनो सामलायनो आन्था
औ
आरो एसे गोबां लानायाबो बुहुत खस्थना दानियाव एसे मोसौफोरखौ बुरजा लायोब्लाथाय जाहाथे जोङो बेयाव नांथाबबाय थानो गोनां जायो। नङा होमब्ला बे ओ उम दैज्लां बोथोरजों गोबां खसथ जायो बेयाव दोज गायनाय मानाय नाय थांनाय दै दौनो थांनाय बे मानिफ्राय जोंहा औ आरो अमाफोरखौबो जोङो सामलायनो थाखाय जों गोबां बेयाव नांथाबबाय थानो नांगौ मोजाङै आदार होनो नांगौ। जों आरो अमा फिसिनायावबो दाब गोबां खस्थ दं। जोङो गुन दैफोरखौ जोङो बायनो गोनां जायो। थोस्लाबा ननिफोरा बेयाव जोंङो फाललासेयावनो एक स थाखा गोजो जायो दानिया फालला एक्स'हाय आरो बिनि उनाव थास' हाना होनाय बेनिफ्राय अफ्रि नागिरनाय। बिदिनो मोजांहाय अमा फेदेरनो थाखाय जों गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो। नङा होमबा नोंथां उम नोंथां लाहाबो फियोना अमाखौ?
औ फियो।
ए
आरो आजिखालि बोरमा अमा दाउ बिसोरथ' जों बर'फोरा बांसिनानो फिसिनाय जाखायो एसे एनै बावदार लानाय जाखायो जोंथ' फारा रै खुलिनाय जाया नालाय। ओ आ दि दा थ' दैज्लां बोथोर बोरमा मोसौ फिसिनाया बिराद खस्थ' जायो मानो होन ब्ला जोंनिया दा माइ गायनाय सिजोनावहायो जेबो फोथार दुब्लि थाया बा जों गांसोआ खम जायो बिनि थाखाय जों फिसिनो बिराद खम जायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां बे फोथारफोर थायाब्लाथाय एसे खस्थ' बारा जायो जोंनाव ए सेमान होनो आन्थाया दंङो। नाथाय गुबुन जायगायावथे बे फोथार गैया औ।
बिसिनाथ' आरो गायग्रा हाबो थाया नालाय।
उम ओ गामिफोरावबो खाया खायसे दा गामियावबो थाया।
औ औ
औ दैयलां समाव बिसोरो न'आवनो खानानै जिगाब होनानै मोसौ मोसाफोरखौ बेयावनो न'आवनो दोननो गोनां जायो। औ बे जागाखैयाबा गोबां प्रब्लेमाव गोग्लैयो आरो माने
औ नोंथां।
उम उम उम जोंहाबो समाबो जाबाय नोंथां।
औ जाबाय समाबो जोंना नोंथां दे होमबा नोंथां दोनथ'लायनोसै औ औ। औ